हेल' हेल' औ। खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ नोंथांं दायो नै ओरैनो दं।
अ औ औ।
मोजां ना खबरा नोंथां?
खबराथ' मोजाङानो नोंथां। नोंथांनि खबर फ्रालाय माबायदि जेनेबा दायो?
खबराथ' मोजाङानो नोंथां खबरालाय।
अ अ दायो आं जेनेबा नोंथांजों ओ मोनसे टपिक लानानैसो जेनेबा ओ फैदोंमोन आरो।
औ नोंथां औ।
दा बे टपिकखौ ओ नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना आङो?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दा बे टपिक टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जोंहा सोलोंथाइनि बागै जेनेबा ओ सावरायगोन जेनेबा जोङो नोसिनिथिं ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जेनेबा सोलोंथाइनि हारआ जेनेबा सोलोंथाइनि ओ जेनेबा रोंगौथि जेनेबा बेफोरो सोलोंथाइनि ओ जेनेबा बेफोर माबाफोरा माबायदि सोलिगासिनो दं जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलिायनाय लाबोखो जेनेबा सोलोंथाइया? जेनेबा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जिहेथु जों गामियावहाय गोदोनि समावहाय आरो जों गामियाव गोदो थाइ गोनां जिथु सुबुंनि अनजिमाया खममोन। बुंनो थाङोबा माने गोदो गोदायनि स मावहाय जिहेथु जोंनि आबौ आबै बा जोंनि बाबामोननि समावहाय नाय मोननाय बुङोब्ला ओ गोबांआनो दं स्नि बा सोरबा नै थाखो फरायनाय बा सोरबा दाइन थाखो बा बांसिन थाखो मेट्रिक पास बिदिखौल' जोङो न मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय जोबोद खम मोन। सासे सानै बेफोरबायदि दंमोन आरो जेनोबा। सोरबा मेट्रिक फरायनाय सोरबानिखि दाइन थाखोसिम सोरबा स्नि थाखोसिम सोरबा नै थाखोसिम फरायनाय। बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो। खिन्थु लासै लासैनो जिहेतु आथिखालसिम बुंनो थाङो अब्ला
ओम।
आथिखालाव जोङो सोलोंथाइनि बेलायावहाय जोंनि गामियावहाय जोङो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेथ' आथिखालनि समावहाय जों दायो मोनफ्रोमबो न'खरावनो बुंनो थाङोब्ला थेवबाबो जों बि जोङो मोननो हायो आरो। जिथु हौवायानो होन बा हिनजावसायानो होन जोंङो जिहेथु बि ए पास जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव खिथु गोदोनि समाव बेवहाय जोङो नै थाखो थाम थाखो बा बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला फरायसालि फरायै बेफोरबायदि सुबुंखौ जोङो बां सिनानो मोननो थाङोमोन गोदोनि समाव खिन्थु आथिखालाव जोङो नायो ब्ला जिहेथु जों नुनो मोनो जोंनि गामियाव गंफ्रोमबो न'खरावनो जे सोलोंथाइ रोंनाय सुबुंफोरा जिहेतु दासिम बयहाबो माने सोलोंथाइ रोंनाय गासिबो जाजोब्बाय आरो माने जोंना बियो पास एम ए पास एम एस सि पास आरो गोबां जिहेतु जितु निट आन्जाद बेफोरावबो जोङो पास जाबोनाय बेखो जोंनि गामियाव नुनो मोन्दों सानैसोखौ जोङो नुनो मोन्दों जिहेथु खालामनाय जिहेथु निट पास खालामनाय बेफोरखौ
लोगोसे जिथु जोंनि। गामियावहाय जिहेथु फरायनानै। मोजाङै मोजां खालामनानै जों जिहेथु साथाम। जोङो मोननो हादों आरो जों गामियावहाय। बेबायदि जेनेबा गोद गोदोनिफ्राय जिहेथु गोदोनि थासारिनिफ्राय आथिखाल सिाव जिहेथु सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो। गोबां सोलायबोनाय खो जों नुनो मोनदों आरो।
औ
आरो जोङो नायनो थाङोबा जिहेतु जों नुनो मोनो जिहेथु मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जोंनि गामिनिफ्राय हयथ सासे बा सानै। बिए पास। जिथु हायार सेकेणडारि पास जानाय बा जोङो मेथ्रिख पास जानाय मोनफ्रोमबो बोसोरावनो। जितु जोंनि गामियाव। सानै बा साथाम बिदिखौ जोङो नुनो।
दा नोंथांमोनिथिं ओ फरायनायनि जौखोन्दोआ जेनेबा बेसांसो जागोन जेनेबा जौसेयाव बेसेबांसो जौखोन्दो फरायनायनि सुबुं अनजिमाया जेनेबा बेसेबांसो जागोन बेखौ एसेो फोरमायना होनो हाग
औ नोंथां हागोन ओं जेनेब बा जोंनि गामियावहाय जेनेबा गोदोनि जिहेथु जोंहा आबै आबौमोन बाबामोनबो दंदेरो नालाय। जिथु। माखासे जिहेथु सोलोंथाइ मनि दङ आरो माखासे सोलोंथाइ लानाय दङ बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो सोलों। था लानाय ओ आथि आथिखालाव जोङो जोंनि जिहेतु गामिनि जितु सोलोंथायारि जिथु जौखोन्दोखौ नायोब्ला।
औ।
आरो जोङो बुंनो हागोन जे जौसेयावहाय स्निजि जौखोन्दोआनो बा स्निजिबा जौखोन्दोआनो। जिहेथु जोंनि गामियाव सोलोंथाइ मोननाय होननानै आं बुंनांगोन आरो।
औ।
ओ जिहेथु नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नों। जों गामियावहाय जिहेतु गोदोनिफ्राय आथिाल आथिखालसिम। देर सोलोंथाइनि थासारिया जिेथु माबायदि सोलायोनो हमो। बा माबायदि दावगाबोनो हादों।
औ औ हागोन नोंथां औ। दायो जेनेबा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आजिखालि जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो माने जिउआव माने खाना बायदि होननानै जों बुंनांगोन आरो दा औ। खोमसि। जेनेबा जोङो ओ दायो साफ्रोम सुबुङानो जेनेबा जोङो आथिखालि ओ जेनेबा सोलोंथाइा जोबोद गोनांथार आरो माने मानो होनोबा जोंहा दा मोनसे जेनेबा दाबसे एमबा गुबुन दाबसे जायगायाव थानायनाय समावबो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला गुबुनफोरजों थगायजानो हमो। जेनेबा जोंहा दा मोन खोथायाव। जोङो नायनो थांनांगोन दा जोङो ट्रेनजों दावबायोबा। जोङो बैनि ओ स्टेसननि जोङो साइन बर्डआव थानाय माखासे नामफोरखौबो जों फरायनो रोंनांगोन जेराव जों फरायनो साइन बर्डखौ जोङो नुनानैबो जुदि फरायनो रोङाबा जों ओ अब्ला जोङो दाबसे जायगा ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांग जायगायाव जोङो माने गुबुन दाबसे जायगायावसो सहैगोन आरो दा बे बेबायदिनो जोङो गारि गर जों हान्थिनोब्लाबो जोंहा माखासे जायगाफोरनि जेनेबा नामफोर लिरनाय थायो जेनेबा टाउ सहरफ्राव दा बेफोरखौ नायनानैनो रोङाब्ला हयथ' जोङो ओंखारनो रोङालासिनो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो ओंखारहैनो थांनोबो हागौ आरो माने थालांनोबो हागौ आरो जोङो दा थिग बिदिनो जोंहा इडुकेसना आजिखालि जेनेबा सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार माने
औ औ।
जोङो जोंनि गामियावथ' जेनेबा सोलोंथायाइयाव गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोबाय। मानो होनोब्ला गोदोनि समावहथ' जेनेबा सोलोंथाइनि हाराबो जोबोद खममोन। मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा गोबां माने ओ मावनाय दांनायावल' माने गोसो होयोमोन आरो सोलोंथाइनि फारसे ओ रावबो माने गोसो होनायखौ जोङो बारा नुनो मोनामोन। जेराव सोलोंथि सोलोंथाइखौ जेनेबा ओंथि गैयै बायदि जोङो खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरो।
औ औ।
दानि बे आथिखाल मुगायाव जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो गैया बेफोरबायदिखौ माखासे अ जेनेबा मेलेमजिबि गामिनि माखासे बेफोरो जेनेबा बानजायनानै जेनेबा ओं उन्दै उन्दै गेदेरफोरखौ जेनेबा उन्दैफोरखौहाय जेनेबा बेखौ बान्जायनानै आजिखालि अ जेनेबा जोंनि गामियावबो सोलोंथाइनि हारा बांबानो हमबाय आरो। दा जोङो जोंनि बोसोर थेवबो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि अ गामियावबो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जेनेबा जोंहा अ गोबां पास जानायखौ जोंङो मोननो हाबाय आरो जेनेबा बिदिनो सेकेण्ड इयार मेट्रिक बिए एम ए बेबायदिनो जों पास जानायखौ आजिखालि मोनबोबाय थानायबो जोंबो ओ मोनबाय आरो जेनेबा दा जोंनि गामियाव ओ गोदो जेने जौसेयाव जेनेबा गुजि जौखोन्दोसोआनो जेनेबा जोंनिथिं ओ सोलोंथाइनि ओ फारसे जेनेबा दावगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो।
औ नोंथां औ।
बे जोंनि गामियावबो सोलोंथाय लानानै गोबां साख्रि बाख्रि मावनाय अ सुबुंफोरखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
ओ जेनेबा गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन ओ जेनेबा बिबानफोराव जोंहा ओ गोबां खामानि मावनायखौ जेनेबा सरखारनिफ्राय जेनेबा स-साख'रि मोननाय बेफोरखौ जोङो मोननो मोननो हानायखौ जों नुनो मोनबाय
औ औ।
जोंनि गामियाव जेनेबा ओ आर्मि साख्रि जेनेबा ओ औ बेफोरबायदि आरो डक्टर बिदिनो गोबां बायदि रोखोमनि जेनेबा साख्रि मावनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोखि।
औ औ।
जोंनि गामियावबो ओ नोंसिनि बायदिनो जेनेबा ओ आजिखालि न'खर न'खरै गासिबो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नखर न'खर न'खर बयहाबो माने ओ बिदिनो जोङो ओ फा एम ए बिए फरायनो बेखौ जोङो मोननो हाबाय आरो दा गोदोनि समावथ' जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो थाङामोन गोदोनि समाव ओ बांसिन फरायनायानो जाहैबाय जोंनि गामियावहाय जेनेबा टेन पास बिदिनो सोरबा ओ फेल बेफोरबायदि जानायखौ जोङो बा ओ ओइट नाइन बेफोरसिमल' फरायनायखौ जों मोननो हायोमोन नाथाय दा आथिखाल ओ माबायावहाय जोङो दा गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय जेनेबा एम ए बि ए एम एस सि बेफोरबायदि जोङो फरायनायखौ जोङो मोननो हाबाय आरोखि दा बेफोरबायदि सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंहा गामिनि माखासे ओ आबहावा जेनेबा बेफोरो जोङो मोजां जायो माने जे जेराव सोलोंथाय गैया बे ओ बे गामिनि आबहावाया माने मोजांबो जायाबो जानो हागौ माने जेराव साननाय हनाय गासिबो बेफोरो माने सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनिफ्राय सासे रोंगौथि थिग बेबादि सुबुंनि साननाया जेनेबा गुबुन जायो आरोखि जेनेबा जेरावहाय जोङो आ सोलोंथायानो जेनेबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोखि औ दा नोंथाङा नोंथांमोननि फारसे एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जेनेबा माबायदिहाय गामिनि आबहावाफोरा माबायदि जेनेबा बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनि जिहेतु गामि गामिनि आबहावाया जिहेतु सोलोंथाइ मोननायनि जिथु हारा बांबोनाय लोगो लोगोनो गामि आब हावा लासैनो जिहेथु जों मोजां जाबोनायखौ नुनो मोनदों खौ गोदोनि सम समाव जों बांसिनानो जे नुबोदों जेब्ला गैयि सममोन जेब्लानोखि बांसिनानो सोलोंथाइ मोनिमोन अब्ला बै समखौ जों बांसिनानो जौ लों थानाय बायदिसिना जिहेथु गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय बेफोरबादिनि माबाखौहाय जोङो अनजिमाखौ जों बांसिन नुबोनो मोनदोंमोन आरो गोद गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव जि सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो जिहेथु बेफोरनि हालखौ जोङो लासैनो आङो जिथु खमाय बोनाय नुनो मोनदों दों आरो आंनि गामियावहाय औ मान होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो गासिबो जि बुजिनो हानाय जायो मोनसे बुजिनो हानाय फैयो गावनि न'खरनि फारसे सिनथा खालामनाय फैयो समाजनि फारसे सिनथा खालामनो हानाय जिहेथु जोंनाव गियान फैयो थ' बेनिखायनो जोङो बेब बेफोर गोदोनिफ्राय जिहेतु थासारिया आथिखालनि आबहावानि थासारिया जोबोद मोजां होनना बुंनांगोन आरो
औ औ मानो होननो औ मानो होनोबा आजि आजिखालि जोङो जेनेबा आबाद बायदिसिना मावनोबाबो जोङो बे आफादाव होनो गोनां मुलि माख से बेफोरखौबो जोंङो जेनेबा ओ बेफोरखौबो जोंङो नायनो गोनां जायो नङा होनबा? उम थिग दा जोङो सोलोंथाइ गैयामोनबाथ' जोङो बेयावहाय जेनेबा आबादाव जेनेबा जों जेसेबांखिनि मुलि होनांगौ जेनेबा बेसेबांखिनि हासार होनांगौ जोंहा बेफोरखौ नायनो रोङाब्लाथ' जोङो जेनेबा ओ बोरै होनो हानाय नङा होमबा? जेनेबा जेसेखिनि होनांगौ जेने बा‌ जेस बेबांखिनि नांगौ जानाय ओ जेनेबा आबादनो मा ओ मानि थाखाय ओ जेनेबा मानि खम जादों बेखौथ' जोङो ओ नायनानै होनांगोन नङा होमबा। औ दा बेनि माखासे जोंहा एक्स देत थांनाय माखासे मालफोर थायो बेफोरखौ जों नायनो रोंनांगोन। नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथांजों ओ बेखिनि माखासे ओ सोलोंथाइनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां ओं गोजोननाय मोनबाय।
जागोन नोंथां होमबा ना?
ओं दे।